हेलौ नोंथां खोनादोंना अ खोनादों दे नोंथांनिखौबो अह अह
अब्ला जोङो टपिकखौ ग्लबेल वार्मिंनि बागै लानो बुहुमनि दा सान्दि ग्लबेल वार्मिं जाबाय थानायनि बागै सावरायनि एसे
अ आतसा आतसा आसा दे जागोन दे
दा आथिखालाव नायोब्ला ओ ग्लबेल वारमिंनि बागै मा बुंनो सानो नोंथाङा
आथिखालाव आथिखालाव ग्लबेल वारमिं नङा होमब्ला बुहुमाव बिदुं बारा जादों मानि थाखाय बारा जादों मा जाहोननि थाखाय बा मानो जाखो बा बे जायो ब्ला मा जायो सुबुंनि बेलायावमा गोहोम खोख्लैयो बा मिथिंगानि बेलायाव मा गोहोम खोख्लैयो बेफोरनि बागैनो सावरायनाय जायो ग्लबेल वारमिंआथ' ओरैनो जे जोंनिफ्राय बे ओंखारनाय गेस
औ
माबा माबि गस मि हेन गेस होननाय बा सालफारिक एसिड बायदि बायदिफोर जोंनि ग फुंनि गोजौआव थानाय लेयार अजन लेयार होननायफोरखौ जामख'नो हमबाय बा बेफोर गेस फोरानो जामख'हैबाय आरो बा बेफोर गेसफोर जामख'नायनि थाखायनो बे अजन लेयारा साननि बिदुंखौ हम थानो हाला बुहुमाव फैनायखौ दा बिनि थाखायनो गब्लं जाबाय
उम
जानानै साननि बिदुङाव गाहायाव नांबाय जोबोद गोसा जाबाय आरो सान्दुंनि बा जि माबा रोजाथिया जोबोद जाहैबाय बेनि थाखायनो जोंनि बे बुहुमाव जोबोद गुदुं जाहैबाय।
औ
बेखोनो बुजायनाय जायो आरो ग्लबेल वारमिंखो बे बुहुमा गुदुं जायोब्ला जोंनि बै बोरफोर खावसे बर'फोरबो दङना बायदि ओनसोल फोराव गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव बरफ दं बे बरफफोरानो आवलियो। आवलिनानै दै जानानै बोहैबोयो। दै जानानै बोहैबोबा रोजा ओ दैनि बिबाङाबो बांबाय। बेनिफ्राय आरो बिदुं जानानै जोंनि आबहावाया बिदुं जाबाय थायोबा गासिबो गरम जायो गरम जाबा जोङो जोंनि बिफां लाइफां दाउमा दाउसा जिब जुनार फोराबो थानो हायै अबस्थायाव जाहैयो आरो
औअ
दा जों बे अबस्थाखौ जोंनि नि थाखाय मोजां नङा। बेखौ जोङो होबथानांगौ आरो थानाया जोबोद मोजां।
दा नोंथांनियाव आं मोनसे ओ प्रसन' सोंनि ओ बिखौ ओ ग्लबेल वारमिंखौ ओ नोङाब्ला मोब जोङो बोरै होबथानांगोन माने बोरै होबथानांगोन बे बिदुं बांनायनिफ्राय बिदुं बांबायदि थादों दा बेखौ होबथानोबा जों मा ओ बेब'स्था लानांगोन
अह नोंथां बिदुं बांनाया थ' जोङो बेफोर बिदुं बांनायखौ जोङो थाबैनो होबथानो हाया। बिदुं बांनायखौ जोङो लासै लासैबाबो होबथानो हायो आरो जे जोंङो सानफ्रोमबो बिदुं बांनायनि बिबांखौ एसे खमायनोब्ला जोंङो सामफ्रोमबोनि बाहायनाय जेरै थाव, खैला,
औ
थाव, खैला थावनिफ्राय गेस ओंखारो ना जों गारि सलायोबा मा होनो ओंखारो कार्बन मन' अक्साइड ओंखारो आरो ओजा- खैलाफोर सावोबाबो कार्बन गेसजों ओंखारो बेफोर कार्बन गेस फोरानो गोजौआव थांनानै अजन लेयार होननाय बुङो माबायो आरो मा होनो जामखहोयो आ ओमफ्राय आरो बेफोर जामखबानो बिदुङा बाङो बिनि थाखायनो जों बै फोर बाहायनायफोरखौ जोङो हा सिंनि'- फ्राय मोननाय थाव, खैलानिफ्राय मोननाय बिदुं बायदिफोरखौ जोङो बाहायनायखौ एसे खम खालामोब्ला दारिमिनफोरनिफ्राय गनायफोरखौ एसे खमायोब्ला मोजां जायो अब्लाना जोङो लासै लासैनो बिदुं बांनायखौ खमायहोनो हायो आरो बेनिफ्राय जोंहा जोङोथ सामफ्रोम जिउआव गोबां दारिमिननिजों नि मुवाजोंसो सोलिनो हायो नालाय गारि मथरजों जोंआहाय हेफाजाब नांगौ नालाय। जों बेफोरो गारि म गथ'फोरखौ बेटारि बेटारिफोरनिफ्रायबो बानायनाय बा इलेक्ट्रिसिटि इलेक्ट्रिसिटिनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो आरो। बेफोरखौ जोङो बाहायनांगौ बेफोर खौ बुङो जोङो रिनिवेल रिनिवेल इनारजि बुङो। इंराजियाव सलार सलारफोर बाहायनो हायो। बिदुंनि कारेनजों मोब्लिब गोहो खौ जोङो माबा गोहोआव सोलायहोनो हायो आरो। मेकानिकेलाव होमबानो बेफोर फोरखौ बाहायबानो जोंहा ओरै थाव बाहायनायनि बा खैला बाहायनायनि गोबाङा खमायलाङो नालाय बेजोंनो अब्ला खमायोब्ला जोंहा अजन लेयारनि जामख'नायाबो खमायबाय अब्ला जों बिदुंनि फैनायाबो खमायबाय आरो बेनि थाखायनो जों बेफोरबायदिनो लासै लासै ख'म खालामनाय आरो नै बेराफार थिं जोंहा बेफोरखौ खमायनो थाखाय बिफां लाइफांबो गायनांगौ मानोना बिफां लाइफाङाबो जोबोद खम जाबाय। खम बिबांनि बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन गेस होयो आरो जोंनिफ्राय नाङि गेस ओंखारनायफोरखौ बिफां लाइफाङा सोबनानै लायो। जेसिबां बिफां लाइफां थागोन एसेबां मिथिंगाया मोजां जाना थागोन आरो मिथिं गानि आबहावाया गोजोन मोजां बारहावाया
उम।
पियर जाना था
दंफां लाइफां गायनाय बियो ओ बुहुमाबो एसे ओ थान्दा जानो हमगोन आरो ना।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
ओमफाय कार्बन डाइअक्साइडखौबो बे सोबना लायो नालाय अक्स-फ्रेस अक्सिजेन हेगारबाय एन्थ' बुहुमा थान्दा जानो हागौ आरो ना।
आह
दंफां गायनायनि जाहैबाय
नोंगौ।
दाथ' बिथों ओ रे मा होन्दोंमोन बुहुम नां ग्लबेल वार्मिं ना ग्लबेल वार्मिंगखौ अन गायै जोंहा गोबां माबाफोर दङ' आरो। गोबां मा मा होनो बिदि गिख्रंथाव जानाय बुहुमनि आब हावानि बागै मा मा गिख खुंथावफोर दं ओरैनो नोंथाङा बुंनायसे।
औ गिख्रंथाव दङ होनोब्लाथ' सानख'हायै दङ' जेरै दाथ' जोंनि भारतखौ हमाबाबो ओ बेलेगखौ हमबाबो जोङो मोनो ओब गोबां बिबाङावनो दंफां लाइफां दानगासिनो दङ' आरो ओ फेक ट्री गिदोर गिदोर बानायगासिनो दङ'। बे जायफोरनिफाय ओ फेक्टर्रिनिफ्राय ओ ओ सानथावै गाज्रि गाज्रि ओ । ओ धुङा गयो । जायनि मादाव ओ जोंनि माबाखौ बारहावाखौ गुबुंले बानायजोबना हायो । ओमफ्रायो फारसेथिं नायोब्ला दंफां लाइफाङा खमायदों ओमफ्राय खमायनायनि जोहै जेनेबा बार लेथ फोरखौ बिसोरो सोबनो हाया जाना दं । ओमफ्राय ओ दा । ओ गुदुं आ बारायगासिनो दं आरो बे
नंगौ नंगौ आरो नै नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा बुहुमाव गिख्रंथाव सुबुंनि थाखाय मिथिंगानि थाखाय गोबां खहा गोनां मिथिंगायारि जाथायफोर दङ। जेरै ओ बांग्रिं बांग्रिं, बांग्रिंङाथ' जोङो बेफोर बांग्रिंफोरखौ रेकटा सकेलजों सुनाय जायो बेसेबां गोहो थिनि बांग्रिं फैगोन । दाथ' खोनानो मोननो । जोंनियाव बो बांग्रिं फैयो जोंनियाव बांग्रिं आ बारा गोसानि फैया । बुहु गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन ओनसोलफ्राव जोबोद । बांग्रि फैयो आरो। दाख्लै बावैसोबो नै गुबुन हादोराव बांग्रिं फैदों। बेयावबो गोबां । जौसेनिबो बारा सुबुं थैदों आरो । दा बांग्रिं आनो बिराद खहा खालामो । आरो ओरै दङ । ओ दैबाना!
औ
दैबानाजोंबो जोंहा जोबोद खहा जायो । दैै बाना बो जोंनि आसा आसामावनो जायो बियो जोंनि हा ओनसोलावनो जायो। दैबाना। माल माथा दावमा दाउसा। जिब जुनार गोबां बोहैनानै लाना‌ थाङो। बुथारलांजोबो मानसि। फोराबो गोबां आरो आबादनिबो जोबोद खहा जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय आरो ओरै सुनामि। सुनामिबो जायो लैथोआव बांग्रिं जायोब्ला बा सुनामि जायोब्ला जोंहा लैथो जिंनि सोहोरफोर टाउनफोर बा बिनि गामिफोरा। जोबोद खहा जायो। जेसेबां गोजौ गोजौ लैथिनि दैनि दौहौ जायो आरो। बेयावबो जोबोद खहा खालामो जों सुबुंनिनो आरो। मिथिंगानि।
औ। दा नायनो थाङोब्ला जेथिंबो ओ मिथिंगायारियै नायनो थाङोबा जेथिंबो ओ मुलुगनि मानसिफोरा ओ ओ खहा खालामनायावनो बेस्थ'आव दं आंनि बादिब्ला।
नंगौ नंगौ।
औ। मिथिंगाखौ खहा खालामगासिनो दं आरो। आंनि बादिब्ला।
उम।
ओ दा थांना थानायाव औ।
सुबुं माहारियाबो मिथिंगाजोंनो गोरोबना थानांगोन नालाय मिथिंगानिबो बायदि खहा खालामनाङा आरो। बेखौनो। आङो सानो। मिथिंगाजों गोरोबना थानांगौ बिफां लाइफांफोरखौ दानलाबायनो नाङा आरो हासिंनिफ्राय मोननाय। थावफोरखौबो बारा दिहुनलाबायनो नाङा नांगौ बिबांनिखौल'। दिहुननांगौ आरो। औ नांगौ बि बांनि बा नाङिफोरखौ दिहुननानै गारलाबायनो नाङा। इयुन जोलैनि थाखायबो जोङो दोनलांनांगौ बेखौनो सानो आरो आङो।
औ दे नोंथां अब्ला दोनथ'नोसै नामा?
दे जागोन दे दोनथ' दे दे।